हेल
खोनादोदिनि। अ
अ
मा खालामदों नोंथाङा?
आं दोङो ओरैनो नोंथां।
औ आंबो ओरैनो दोङो ओमफ्राय आंनो मोनसे माथ थ्रा सावरायनो थाखायसो‌ नोंथां कल खालामदोंमोन आं।
मा बाथ्रा मोनबा नोंथां?
उम बैसागु नि बागै एसे सावरायनो नोंथांखौ आं कल खालामनाय जादों। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
अ नोंथाङा बैसागोआव मोसायो ना मोसाया?
मोसायो नोंथाङा
अ ओमफाय माबोरै मोनो मोसानानै?
मोजां मोनो नोथां। नोंथाङाबो मोसायोबा
आं आं अ आंबो मोसायो।
उम
उम फाय बैसागोआव उम खैदिनसो मोसानाय जायो?
बैसागोआव ओरैनो खाद दिन मोसानाय जायो।
औ
नोंथांमोननि गामियाव मोसायोबा बैसागो?
औ मोसायो।
उम
ओमफाय नोंथाङा बैसागोआव मोसौ थुखैयो ना थुखैया?
थुखैयो नोंथां। जोङो मा नो बैसागोनि फासखालि मोखौनि बैसागो जाग्रोयो नालाय
औ
बिनि उनाव मानसिनि बैसागु
मानसिनि ओमफाय
जों ओरैनो ओ मोसौ थुखै खालि मोसाया बिनि न'खा नायैसो मोसायो बैसागुखौ।
औ इनि अखानायै मानसिनि दिन जायो ना?
अ
दिनाव खुलुमो आरो
अ नोंगौ नोंथां।
खुलुमा गेदेर गोलावनि बोर लायो ना लाया?
लायो नोंथां जों मानसि बिनि बैसागु खालि गिदिरखौ खुलुमो आरो उन्दैखौ
अ उम मोजाङानो।
जों ओरैनो बैसागोआव ओरैनो गोबां बिदनि मैगं थाइगं जायो नोंथां।
औ मा मा मैगं जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
अ जों बैसागुआव ओरैनो दिंखिया ओमफाय थालिर फस्ला ओरैनो गोबां रोखोमनि माबा बिलाइफोर मैगं थाइगं जायो नोंथां।
अ नंगौ नामा?
उम आरो नोंथांजों बैसाग
नोंथाङा बैसागुआव खाम सिफुंजों मोसायो ना थरखा दामना मोसायोना ना बक्स दामनानै मोसायो?
जों बैसागोआव ओरैनो जोंनि खाम सिफुंफोरदोनो मोसायो।
अ खाम सिफुं दामनानै मोसानाया हिटसिन जायोना बक्सजों मोसानाया हिटस-हिटसिन जायो?
बा बैसागु खाम सिफुं दामनानै मोसानाया बांसिन मोजांसिन जायो आर।
अ नंगो।
नोंथांमोनाबो नोंथांमोना माजों मोसायो बैसागु खामजों ना बक्सजों?
जों जोंबो खाम सिफुंजोंनो मोसायो।
होम
नोंथांमोना उम बैसागुआव मा ड्रेस गानो मा कालारनि ड्रेस गानो?
अ जों बैसागोआव जों हिन्जाव उम फोरा जेनबा लाइमोनफोरा दखना गोमो गानो। ओमफाय ओ गस्ला गु गोजा गानो ओमफाय आरो लायो
ओमफाय आरो हौवासाफोरा आरो गामसा गोथां गानो ओमफाय गस्ला गु आर'नाइ लायो बिदिनो जों बिदिनो जोङो बै रंजायो। नोंथांमोननिथिंबो बेबायदि दंजायो नाङा
जोंनिथिंबो बेबायदिनो रंजायो नखर नखर हाबनानै मोसायो। जायो लोङो बिदिनो मोसायो आरो।
अ
बैसागोखौ सानबेसे फालिनाय जायो?
बैसागुखौथ' जोंनिया स्नि ओ स्नि सानखोनो फालिनाय जायो।
स्नि सानसिम फालिनाय जायो होमबाना?
औ नोंथां।
ओमफाय खाना खाना जायो।
औ ओं जायो नों थां जों बैसागो
खाना जानायाव मा मा जायो नोंथांमोना?
जों ओरैनो मोसा जों ओरैनो गामि गामि दाब दाब गामि मोसाहांनानै लास दाउ जों गावनि गामियाव मोसायो।
अ
बिनिफ्राय जेनबा जा एसे मोनो माइरं फैसा बेफोरखौ गासैखौबो मिलायनानै जोङो खाना जेनबा खाना जानो थाखाय ओरैनो हाथाइ खामो। सोरबा ओ अमा जानाया जाबाय दाउ जानाया जाबाय ना जानाया जाबाय। जों बिदिनो बैसागो ओ स्नि बैसागोआ सा साददिन नालाय जोंनिया। बैसागो लास खालि गामियाव मोसानानै ओमफ्राय साननैसो थानानै ओरैनो खाना जानायनि हाथाइ बा बा-बाजाराव थांनानै हाथाइ खनानै ओमफ्राय बिदिनो जाय जि जायो बेखौनो लाबोनानै बैसागोआव जोङो जयैनो गासैबो खाना जायो आर।
अ
नोंथांमोना नोंथांमोननि थिबा बोरै?
जोंनिथिंबो बि दिनो
अ
दा लास खालि बिनो जमा जानानै बाजार खालामो बाजार खालामनानै दाउ अमा जौ सेरेब बायदिसिना बिदिनो बायनानै लोङो जायो आरो रं जायो बिदिनो।
नोंथांमोननिथिंबो जोंनि बायदिनो उम मा मा जेनेबा मा मा गाबनि हि जोम गाननानै बैसागो फालियो?
जोङो सिख्लाफोरा बिदन दखना गोजा ब्लाउस गोजा गोजा फालियो ओम फाय गोजा बिबार खानायाव लायो। बिदि ओमफाय आरनाइ थायो। बिदि लानानै मोसायो आरो। बाय सेंग्राफोरा आरनाइ गस्ला गानो ओमफ्राय गोथां गामसा
उम औ उम।
नोंथांमोन थि सेंग्रा सिख्लाल ओ रंजानो ओंखारोना बोराइ बुरै गथ गथायबो ओंखारो।
जोंनिखि सेंग्रा सिख्ला बोराइ बुरै गासिबो मोसायो आरो रंजायो गथ' गथ थाय बिदिनो ओंखारनानै बयबो रंजायो।
अ अ
नोंथांमोननियाबो बिदिनो होनबाना?
अ जोंना बिदिनो।
औ
नोंथांमोननि गामियावबो सानबेसे फालियो बैसागोखौ?
सातदिन स्नि सानसिम फालिनाय जायो आरो। सानसेया जाबाय सानसेया मोसौ थुखैनाय ओमफाय बेनि अखानायै मानसिनि ओमफाय बिनि अखानायैफ्रायसो मोसायो आरो लास्थाव लासे।
आरो बैसागोआव जोबोर मोजां मोनो होनबाना
अ ओमफाय नोंथां जोंनिखि बैसागुआव जेनेबा मानसि बैसागु खालि जेनबा ओ जों जोंनि बिमा जेनेबा बिफा जानायफोरनो जेनबा मान बावो। ओमफाय उन्दैफोरनो जेनबा मान हिसाबै गस्ला। दखना ओरै मान बावो। नोंथांमोननिखिबो बि
अ जोंनिजोंंबो बिदिनो। मानसिनि मानसिनि दिनखालि उम बोराय बुरै बिदिनो गिदिर गोलावफोरखौ उन्दैफोरखौबो मान बावो। खुलुमनानै बोर लायो बोराय बुरैनि।
औ उम
बैसागुआ जोंनि बर'फोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो। सेलफेयाव बेनिखायनो जों रंजानानै मोसानानै जोब जोबोर मोजां मोनो आं बे दिनखौ
ओम। बैसागोआव नोंथांमोननिखि ओरैनो मायबाफोर मेलाफोर जायो नामा?
जोंनाव अ बैसागु फांसन जायो। बे बैसागु फांसनाव बयबो मोसायो उम माने गान मेथाइ रोजाबग्रा लाबो बिदिनो मेथाइ खनगिरिफोरा मेथाइ खनो मोसाग्राफोरा मोसायो ओमफ्राय गो खा गिखै बिलाइ बिदिनो मै गं जायो। ओमफ्राय बिदिनो जायै लोङै बे सानखौ बिदाय खालामो आरो बिदाय होयो। नोंथांमोनथिलाय जाय ना जाया बेफोरबायदि?
दे नोंथां जोंनिखैबो बिब्दिनो
औ
ओरैनो बैसागोआव ओरैनो जोंनिया फानसनफोर जायो। बेयाव मोसायो बादायलायनाय जायो।
ओमफ्राय नोंथाङा मोसायोना मोसाया बे फांसनाव?
मोसायो नोंथां जों गासैबो बाहागो लायो।
औ
उम
दे होमबा नोंथां दोनथ'नोसै।
अ दे होमब्ला बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय।
औ दे।